हेलौ औ आं दं। बुं दे। दङ नोंथां नै जिरायनानै ओरैनो।
अ औ-औ-औ नोंथाङा फ्रि ना?
औ फ्रि नोंथां औ
ओ नोंथांजों आं मोनसे नों-नोंथांजों आं मोनसे टपिक लानानै फैदोंमोन आं माने। ओ जा-जाबुंनि ओ मबाइल फननि एसे ओ मोजां आरो गारजिनि सोमोन्दै खोन्थानो हागोन नामा नोंथाङा?
औ हागोन नोंथां।
औ औ ओ नोंनि एसे बिबुंथिखौ लाखिदो होमबा।
आदसा नोंथांनो ओ जामबुंनि बागै मोजांखौ नांगौना गारजिखौ होननांगौ जाखो?
आदसा नोङो ओ निगेटिव खौनो होग्रोदोदे माबा गारजिखौ। मा मायाव जेनेबा इउस खालामनानै जेनेबा औ गारजिखौ।
आतसा हम जामबुंआथ' जेन'बा बाहायनो रोङोबा मोजाङानो होनलाय। थ' मानसिफोरनि थाखाय बियो मोनसे बिस गोनां बुस्थु बायदि जानानै दङ दानि जुगाव। खोनादोंना नोंथां ओं नै हेलौ हेलौ खोनादों ना खोनायाखै नोथां? हेलौ
औ खोनादों।
अ खोनादों ना खोनायाखै सानदां माथो खोना माथोहरबाबो खोनाफैयिखाय। औ ए दानि जुगाव ओ जानबुङा फरायसाफोरनि थाखाय मोनसे गि ख्रंथाव माने बिस गोनां बायदि जानानै दङ बुंनो थाङोब्ला आरोना। मानो होनोब्ला? ओ दानि जुगनि जेन'बा गथ'फोरा उन्दै उन्दैनिफ्रायनो मबाइलखौ इउस खालामसै।
ओं ओं
दा जोंहा उन्दै बै सोआव ओ मबाइल बा जामबुंखौ इउस खालामोब्ला ओ बैसोजों लोगोसे मानसिनि देहानि ओ देहानि जेन'बा ओ दावगानाया माने खम जायो माने बैसो जेब्ला बैसो बाङो अब्लासो बाराय लांबाय थायो गोख्रोंथिया। दा बेवहाय जोंहा उन्दै बैसोनि ओ गथ'फोरनि मेगना लोरबां जायो। एसे खमजुरि बेै समाव बिसोरो माने मबाइलखौ नायथाबबाय थायोब्ला बिसोरनि मेगननि गाज्रि जानायनि चान्सा माने बारा जायो।
औ जायो।
बेजों लोगोसे बिसोरो मबाइलाव गबफबनानै थाबाय थायोब्ला स्कुल फारसे थांनो बायो। आरो बिदिनो गथ'फ्रा मबाइलाव बांद्राय जेन'बा मालायफोरनि रिल्स मोजां गाज्रि फैयो। भिदिअ बेफोरखौ नायनानै गोबां सम ओरैनो बेखार खालामो आरो।
उम
दा बेफोरखौ नायनानै मोजांबो नुयो गाज्रिबो नुयो सब समाय मोजां फैया।
औ
गथ'फोरनि मेलेम मोजां गाज्रि हमदांनो हाया बैफोरबायदि समावनो बिसोरो माने
ओ मबाइलाव बा जामबुङाव जायखिनि बुस्थु नुदों बिसोरो बेखौ सोलोंनो नाजायो माने।
औ औ।
दा बै सोलोंनायाव मोजांखौ सोलोंबाथ' मोजांसै नाथाय गथ'फोरनि नोजोर मोजाङाव बारा थाङा माने।
उम उम।
दा बेयावनो। बे गाज्रि गाज्रि भिडिअ'फोरखौ जेन'बा नायथाव जायै सानथाव जायै बेफोर भिडिय'खौ नायनानै बिसोरो अभारद्राय माने गावसोरबो जानो नाजायो माने अफारद्राय नायनायावनो।
औ औ।
फल' खालामो माने बे फल' खालामनायावनो जाना बे फल' खालामनायाव माने गथ'फोरनि केरेक्टारफोरा माने फरायनांगौ समाव बिसोरो मबाइलाव स थाखाय बिसिनि गिथावथाव गिथावना जायो माने।
औ औ।
बेनो आरो माने निगेटिभ पइन्टाव बुंनो थाङोबा बेफोरनो‌। टाइमखौ ओरैनो माबानाय मा होनो बेखार थांहोनाय।
औ
बेफोरबायदिनो आरो।
औ नोंथां बुंनाय बायदि आंबो फंनैसो ओ बिबुंथि लाखिनो सानबाय। ओ आं नोङो गाज्रिखौ होनबाय आङो दा मोजांखौ फोरमायनोसै नोंथांनो।
दे फोरमाय।
खोनादों ना नोंथां?
खोनादों दे खोनादों बुं बुंबाय था नोंथां खोनागासिनो।
ओ जाम जामबुं एबा ओ मबाइल फन ओ मबाइल फनखौ जोङो माने जों गो बां माने मोजाङाव बाहायनो मोनदों आरो ना। ओ जेरै जोङो ओ फरायनाय होन जोंनि फरायनायाव माने जोंनि फरायनाय लाइफआव माने बिराद गो-गोबां माने जोंखौ हेल्प खालामबोदों आरोना गोबां सहाय होबोदों माने जोङो जि खौ रोङा ओ जोङो मबाइलावहाय ओ जोङो नायनानै माने बेबायदि जों सोलोंथाइखौ लानो हायो ओ जेरै जोङो ओ दखानाव बायोब्ला जों जेनबा लेखाफोरखौबो मोनजोबनो हाया। ओ लेखा मोनैखौ जोङो बे जामबुंआव जोङो ओ सार्च खामनानै जोङो नायनो हायो गुगोल एबा बिदिनो ओ क्रम बिदिनो बायदिसिनाफ्राव जोङो ओ नायनो हायो आरो ओमफाय जोंनि थाखाय जामुआ गोबां ओ माने बि मोजां जाना फैबाय ओ माने गोबाव सम खामानिफोर ओ मावनांगौ दंब्लाबो जोङो जामबुंनि गेजेरजों माने ओ सानसेयावनो जों मावफुंनो हायो जेरै ओ नों माने लोगोफोरजों ओ रायलायनो गोसोब्लाबो जोङो ओ डाइरेक ओ बिदिनो जामुंजों ओ कन्टेक खालामनानै जोङो रायलायनो हायो। अवान सेकेन्डनि गेजेरावनो बिदिनो गोबां जोंखौ माने ओ मदद खालामदों आरोना जामबुंङा। ओ जेरै जोङो गावजों गाव बिदिनो भिडिअ कल ओ रायज्लायनो हादों बिदिनो वाटसापआव। जों आरो ओ जामबुंनि गेजेरजोंनो गोबां ओ बिदि जोङो फैसा आरजिनायखौ जों नुनो मोनदों आरो ना। ओ फेसबुकनि गेजेरजों जेरै इन्सटाग्राम होन इउतुबहोन माने गोबां ओ सुबुंफोरा गावनि माने माने गोबां सुबुंफ्रा ओरैनो बेखार थाग्राफ्रा ओ खन गावनि अन कन्टेन्ट खालामनानै माने बिसोरो ओ हगारदों हगारनानै बिदि बिसोरो बेबायदि रांखौ आरजिनो हादों आरो ना बेबायदि। ओ माबानिफ्राय प्लेटफ्रमनिफ्राय। औ ओं। ओ नोंथां बुंनाय बायदिब्ला ओ ओम गारजि गारजियाथ' ओ गोबां ओ मानसिखौ खहा खालामो। जेरै ओ बिदिनो फेसबुक इन्सटाग्राम इउटुब बेफोरावबो ओ गोबां माने बिदिनो गारजि भिडिअफोर फैयो गोबां बिदिनो नायथावजायै जेरै ओ कमेडिसबाबो जों गोबां माने नायनानै इनजय खालामो। जोंनि ओ फरायनाय फरायनांगौ टाइमावबो जोङो बिदिनो नायनानै जोंनि टाइमफोरखौ जोङो ओरैनो बारग'होयो आरो
ओं नोंगौ। औ नोंथां नोंगौ।
नोंथाङा ओ मबाइल फनखौ मा रोखोमै बाहायो?
आंथ' दा नै बिदिनो दा ओ ओरैनो थालाबायनाय बे समाव मालायनि कन्टेन्टफोरखौनो नायो नायनायाथ' आरो माखासे जोंनि ओ नांगौखिनि अफलाइनाव मोननो थाङि ओ बेफोरखौ माने अनलाइनाव नायनानै एसे गोबां मानि सोलोंनो हादों हायालाय माखासे गासिबो ओ खामानिफोरखौ जेन'बा जोङो खाथियाव गावजों लोगोसे मोनफ्लांबाय थायाना बैफोरबायदिखौ माने अनलाइनावहायनो एसे सोलोंनानै लानांगौ जादों आरो आरो माखासे खामानिफोरखौ दा बेफोरखौ एसे सोलोंदों सोलोंनाया ओरैनो थानाय स समाव मालायनि जेन'बा ओ ससियेल मिडियाायावथ' दा नै गोबां सुबुंफ्रानो गावनि रोंगौथिखौ देखायदों नङा होमबा
ओम औ-औ
दा बे रोंगौथि देखायनायखौनो जों ओ फिथाइ नायनानै सोङो जों गुबुना जेरै आवगायदों बिदि नाजादों नाजानाया ओम ओरैबाबो बुंनो थाङोब्ला ओ मा होनो एसे समनि समखौबो माला थांङो फाथा मोना ना
समा गोबां खहाबो जादों बुंनो थाङोब्ला
ओम
दाथ' आं बिदिनो सोलिगासिनो सोलिनायाथ' नोंथासो बोरै इउस खालामो बाहायनायफ्रा
औ आं बिदिनो मबाइल फनखौ इउस खालामनाया माने आं फरायनायाव इउस खालामो जेरै ओ दखानफ्राव लेखा मोनाब्ला ओ जेरै मबाइलावहाय ओ जेरै क्रमनि गेजेरजों एबा गुग्गोलनि गेजेरजों आङो माने बेबायदि ओ आरो ओ ए आइ आरो बेबायदि आरटिफिसियेल ओ माबा माने बेजों आं सोलोंथाइखौ माने लानो मोनदों आरो नोंथां होमबा टाइमाथ' जाबाय नै औ दे गोजोननाय थाबाय
ओ दे नोंथां ओम दे-दे-दे-दे